खोनादों ना नोंथां?
खोनादों खोनादों।
औ ओ गोजोन फुंबिलि नोंथां।
गोजोन फुंबिलि नों
औ आं नोंथांखौ हरनाय गुबै जाहोनानो जाहैबा ओ बर'फोरा बोरैहाय दाउ अमाखौ फिसियो बेखौ आं नोंथांजों सावरायनो नागिरदोंमोन। नोंथांङा दसे सम होनो हागोन ना आंनो?
औ हागोन नोंथां जागोन सावरायनो हागोन।
जोंङो दाउ अमा होननानै बुङोब्ला नोंथां जोंङो बर'फ्रा गोदो गोदायनि फ्रायनो जोंङो। ओ जोंनि ओ जानाय लोंनाय बा गायनाय फुनाय बा नख नखर दानायाव जोंङो दाउ अमाखौबो जों फिसिबोनायखौ जोंङो नुदों नोंथां। ओ दाउ अमाया जोंनि बर' न'ख खराव गंफ्रोमनिबो बर' न'खरावनो जोङो दाउ अमाखौ लोगोसे नुनाय जायो नङा होनबा नोंथां? जेरै जोङो जोंनि बर'फोरनि गामिया जेरै ओ आग्लाय सिग्लाय जोङो हा थायो, बारि बागान थायो जोङो ओ बेहाय ओ दाउ अमा फिसिनो बोरमा फिसिनोबो जोंहा सुबिदा जायो नङा होमबा नोंथां? जों बर' न'खरफोरा जोङो ओ गोदोनिफ्रायनो दाउ अमाखौ फिसिबोदों आथिखालावबो जों फिसिनायखौ नुयो। ओ जोङो दाउ अमाखौ जोङो गोबां रांखान्थिबो मोननो हायो जों फिसिनानैबो। जों जानानैबो जोङो जायखौ नोङो जानायनि आग्लायनायनि बारा नों बेखौ नोङो ओ फाननाय जायो आरो। मानोना नोङो दाउ फिसिनानैबो नों गोबां रां आरजिनो हायो। आरो बे रांजोंनो नोङो न'खर संस'नायाव खामानि मावनो हायो आरो। मानोना मानसिखौ जिउआव मानसिनि जिउआव गोबां रां नांगौ जायो नङा होमबा? बिदिनो नोङो दाउ, अमा, बोरमाफोरखौबो नोङो फिसिनानै बिदिनो रां मुलाम खौ खालामनो हायो आरो नोंथां। जोङो दाउखौ जोङो जोंनि न'खरफोराव बोरैहाय फियो होननानै बुङोब्ला जोङो माइ माइरं एसे एनै इंखुरफोर होनांगोन। बिनिफ्राय बिसोरो गाव गावनो बारिफोराव थांनानै एम्फौ एनला जानानैनो बिदिनो देरो आरो जोंनिया बिदि फिनाय जायो आरो। जों माने गोनोखो आदबजों जोङो गामि ओनसोलाव बारा फिनायखौ जोङो नुबाङा। औ जायफोरा ओ एसे एनै ट्रेनिं मोन्नाय बिथांमोनहा एसे ओ फार्म सिस्टेमाव फि फियो नाथाय जोंनि न'खराव बिदि फिनायखौ नुवा आरो नोंथां ओ जोङो आरो बोरमा, दाउफोरखौबो जोङो बोर दाउफोरखौबो जोङो बिदि फिसिनायखौ नुवा आरो बोरमाफोरखौबो जोङो बिदिनो लायो जोङो, बिदि फार्म हिसाबाव जों लाया। थ्रा बिसथा बिदिनो पन्द्र'था जोङो फिसियो जोंनि न'खरफोरावबो। आरो लोगोसे मोसौफोरखौबो जों फिसियो। मोसौआबो जोंनि न'आव फिसिजानाय मा मासे जुनार नङा होमबा? जायखौ जों गोदो आबाद मावनायावबो जों गोबां बाहायोमोन। नाथाय आथिखालावसो एसे खम जाबाय।
उम
बिदिनो जों मोसौ फिसाखौ फियो लोगोसे गाइखे बिमा गायखौबो फिनानै जों गाइखेर खौबो फाननो हायो लोगोसे नों फिसाखौबो फेदेरनानै नों फाननो हायो। बिदिनो मोसौ फिनानैबो जोङो रां मुलाम्फा आरजिनो हायो आरो नोंथां। ओ अब्ला आं नोंथांनियाव सोंनो लुबैबाय, नोंथांमोननि साइडआवहाय बोरैहाय ओ दाउ अमाफोरखौहाय फिसियो नोंथाङा एसे बुंफोरनानै होदो
ओ दाउ अमा फिसिनाय होनोब्लाथ' जोंनि बर' न'खराव माने बयनावबो ओ थाखायो होननांगोन आरो मानोना आरो बै ओ दाउ अमाखौ फिसिनायनो फिसिनानैनो जों जोंनि बर' न'खरफोरा माने रांखान्थि बेलायाव जोङो एसेबाबो मदद माने मोननायखौ जोङो नुनो मोनो। थिग बेबायदिनो जोंनि ओ बर' माने बुंनांगोन आरो जो जोङो बै ओ दाउ अमा फिसिनायाव गाहायै ओ हाबा होमबा माने बा बिफाव लायो होनोब्ला न'खरनि आइजोखौनो होननानै जों बुंनांगोन थिग बेबायदिनो जोंङो गोदो गोदायनि फिसि बायदि फिसिबोनाय हिसाबै जोंङो ओ बोरमा, दाउ, अमा हांसो, मोसौ बेफोरबायदिखौ जोंङो फिसिनानै जोंङो फाननानै आरजि रां ओ आरजि आरजिनानै जोंङो नखरनि नांगौ जानाय माखासे आंखालफोरखौ सुफुंनायखौ जोंङो नुनो मोनो। ओ थिग बे बेबायदिनो जोंङो अमाखौ ओ गोबां ओ बांद्राय फिसिनाय नङा जोंङो माफा मानै बा मासे मानै जोंङो फिसिनायखौ जों नुनो मोनो जेरै ओ मोननै रोखोमै जोंङो अमाखौ फिसिनाय नुनो मोनो जेरै बुन्दा बुदि दङ जोंङो बुन्दाखौ ओ डाइरेक्टनो ओ खासि खालामनानै जोंङो बिखौ ओ स्नि दाइन बाबो दान बा बोसोरसे नि उनाव जों गेजेराव जोंङो बेखौ ओ गिदिर खालामनानै जोङो फानहरनायखौ जों नुनो मोनो नाथाय जोङो ओ जायखौ बुन्दि फिसियो बेखौ जोङो फिसा आजाय होनो थाखाय जोङो फिसियो। जोङो मानोना गोबां ओ मुलाम्फा दंसिनो जाय जोङो जुदि बुन्दि अमाखौ फिसिनानै फिसा आजाय होयोब्ला ओ जोङो ओ माने मुलाम्फाया बांसिन मोननो हायो आरो। मानोना जोङो बे अ मासे अमानिफ्राय जोङो गोरलैनिफ्राय फिसिनानै जोङो फिसा मोननो थाखाय जोङो ओ द' स्नि गुदान सो नांगौ आरो ओ दाइन बा गुदाननि गेजेराव जोङो बेनिफ्राय ओ फिसा मोननो हायो ओ गिबि खेब ओ बिनि उनाव जोङो बे फिसा बोसोराव जिखिजाया जोङो ओ खनै फिसा मोननो हायो अमा बिमानिफ्राय मासे अमा बिमानिफ्राय थिग बेबायदिनो जोङो मो बुन्दा अमा फिसिनायनि फिसिनायजों जों रुजुनानै नायोब्ला बुन्दि अमा फि फिसिनानै जोङो फिसा आजाय होनानै जुदि फानोब्ला जोङो बेनि रुजुनायाव बांसिन मुलाम्फाखौ मोननो हायो आरो जोङो जेरै हमनानै ला जोङो मासे जुदि अमायाव अमा बिमायाव जोङो जुदि जिथा जुदि फिसा मोनोब्ला बे फिसाखौ जोङो थाम रोजाहै फानोब्लाबो जोङो थामजि रोजा रां मोननो हायो आरो द' दाननि गेजेराव ओ जों बेबायदि जोङो मोननो हायो। थिग बेबायदिनो जोङो बोसोराव खननै खननै फिसा मोननो हानायलाय जोङो माने मुलाम्फाया गोबां जायो जों बेबायदिनो जों फिसियो। ओमफ्राय बेनो जानाय आदार महरै होयो होनब्ला जोङो ओ अफ्रि जायखौ जोङो सेरेब सावनानै ओ गारनाय बाहागो जा ओंखारो बे बाहागोखौ जोङो ओ मोसौनो अमानो जोङो गुन्दै गलायनानै जोङो जाहोयो। बे बिनिफायदिनो जों जाहोयो माखासे समाव आरो जोङो खाथि खालायाव थानाय हाग्रानि थास'फोरखौ जोङो बिनि देन्था थास' बिफांखौ जोङो हाना लाबोनानै रुनानैबो जोङो बे अमाफोरनो जों होनाय होयो आरो। बिदिनो मालाबा समाव आरो बायदिसिना फिथाइसो ओ मैगं जेरै लाव खुम लाव खुमब्रा बेफोरबायदिया गोबां थायोब्ला बेफोरबायदिखौबो जोङो रुनानै होनायखौ नुनो मोनो आरो जोङो बेबायदिनो आदार जाखोनानै अमाखौ फिसिनानै जोङो ओ फानोबा जोङो गाव न'खरावबो माबा मोनसे फोरबोफोर बा माबा माबिफोर जायोब्ला जोङो जायो आरो बुथारनानै।
औ
बेबायदिनो फाय दा दाउ, अमा अ अमा ओ नङा हांसो ओ दाउ एबा हांसो होननानै बुङोब्ला जोङो बेखौबो जोङो ओजों बर'फोरनि न'खराव बयनावबो नुगोन आरो जोङो। ओ दाउ गन्द्रा, हांसो गन्द्राफोरखो जोङो। थिग बेबायदिनो जोङो माथो जिथा नैजिथा बेबायदिखौ जोङो फिसिखायो आरो गंफ्रोमबो न'आवनो नुनो मोनो बेबायदिनो जोङो माइरं फोर होनानै माइफोर होनानै जों बे दाउफोरखौ फिसियो। फिसिनानै जोङो बेखौ बाजाराव फाननानै बेनिफ्रायबो जोङो रां आरजिनो हायो आरो। ओमफ्राय ओ बोरमाखौबो जों बेबायदिनो माब्रै माबा बा जि थाहालागै जोङो फिसियो ओ दोनदाल होनानै जोङो गांसो जा-गांसो होनानै बेखौ फेदेरना फोलावनानै औ
औ जों बर'फोरा जोङो दाव अमाजों लोगोसे जों गोबां जुनारखौबो फिसियो नङा होमबा नोंथां जोंनि ओनसोलावबो दिनै अमा बेखौ फिसिनोब्ला नोङो जोंनो गुन्दै नांगौ जायो अमायाथ' जेरै गुन्दि जाग्रा बा दाना ओरि जाग्रासो मासे जुनार नङा होमब्ला बियो बिलाइ बिफां लाइफांनि बिलाइफोरखौ जाया। जेरै जोङो गुन्दि होनो नांगोन जोङो बोरमा अमाखौ फिसिनोब्ला जेरै बेजों लोगोसे जोङो बैयो मिथिंगायाव मोननाय जेरै थास' गोसोम थास' गुफुर बेफोरखौ जों हानानै रुनानैबो जोङो होनाय जायो आरो जोंनि जानाय लोंनायनि ओंखाम खालाय मैगं खालायफोरखौबो जोङो ओंख्रिफोरखौबो जोङो जोंनि गुन्दिजों होफानानै जोङो फेदेरो आरो बिदिनो जोङो अर्गेनिक होनाय फेदेरनाय रखम जायो आरो जोंनि ओनसोलावहाय मानोना जोङो दाना साना जोंनि गामि ओनसोलाव बारा होनाय जाया। मानोना दाना होनानै नोङो मोजां फेदेरनो हाबासो नोंहा लाब जायो नङाबा नोंङो ओ जानायखौ समान जुदि दानानै जुदि देराब्ला नोङो दाना बायनायनि फैसायानो फैनाय नङा आरो।
औ
बेखायनो नोङो मासे मानै फिसिनानै नों दानाजों फियोब्ला नोंथाङा जेबो लाब जाया होननानै आं बुंनो हा यो आरो अमा फिसिनायखौ आंहाबो गोबां इक्सफिरेन्स दं अमा फिसिनायाव बोरै फिसियोब्ला नोङो अमाया देरो बेखौ नोङो आंबो मिथिगौ आरो मोजां नोंथां बेखायनो जों अमा फिसिनोब्ला जोङो जोङो सय दिन सय माहा बा द' दान बा बा दानावनो जोङो बेखौ पन्द्र' हाजार अथ्र' हाजार खालामनानै फाननो हानाय जानांगोन आरो नों दाना होनानै अब्लासो मुलाम्फा जागोन आरो नों दानायावनो स्नि रोजा थांगोन द-द' रोजा थांगोन आरो अमा फिसियानो जुदि नोङो द' बा रोजाब्ला एगार' हाजार थांखाब नङा होमबा नों अब्ला नोंनि आखाइ आखायाव बेसेबां थालांगोन बेनिखायनो नोङो दाना दाना होनानै जुदि अमा फि फिसा जुदि मासे मानैल' लायोब्ला नोंहा खुनु लाब जाया आरो नोंथां नों मालाबा आरो गाव गावनि फ केदनिसो थांगोन बेखायनो जुदि नों बुरजा अमा फिसिनानैसो जुदि दाना होयोब्ला नों फार्म सिस्टेम खालामबासो नोंहा मुलाम्फा दङ आरो नोंथां। माने मासे अमाखौ नोङो द' दानाव फानथारनो हानांगोन नोङो अथ्र' हाजार बिस हाजाराव अब्लासो नोंहा लाब दङ आरो अब्लासो नोंनि आखायाव स्नि रोजा द' रोजाया थालांगोन आरो। बिदिब्लाब्ला नोङो मानै अमा फिबा नों सय मा फिनानै जुदि द' रोजाल' थालांबा बोरै जागोन नङा होमबा
नोंगौ।
ओंखायनो जोङो फिसिनाया आदब खायदाखौ जोङो एसे रोंनांगोन आरो दाउ अमा फिसिनाया। अमा फिसिनाया बोरै ओ बेखायनो जोंबो ओ बिनि याव नलेज लानांगोन नङा होमबा? आरो जोंनि गामिफोराव साभाबिक बे रखमनो मासे मानै दाउ खालाय ओ जोंनि खालाय दैफोनखौ जानो थाखाय बे अमाफोरखौ मासे माने फिसिनाय जायो नङा होमबा? जों अमानो फिब्ला जोङो अमानो जोङो माने जों फैसाखौसो अमानो दौहोनाय जायोलै नङा होमबा नोंथां? जेरै नों गुन्दैखौ फानब्लाबो नों फैसा मोनगौमोन, नाथाय नोङो अमानो दौनानै जोङो अमानि सिङाव माने होनाया जायो आरो अमानो जोङो दाना बायनायावनो। फैसा खरसाखौ जों अमानो जिबनाव होनाय जायो आरो। बेखौ नोङो दामाव फाननो हाबासो नोंहा मुलाम्फा दङ आरो।
नोंगौ।
औ बिदि फिनायखौ जोंनि ओनसोलाव नुयो नोंथां अब्ला नोंथां जोंहा समाबो जाबाय। ओ जोंनि सावरायनांगौ खौ बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै नामा नोंथां औ गोजोनथों नोंथां।
औ।